हेलौ
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनाबाय नोंथां।
हेलौ नोंथां
थाङा औ खोनाबाय आं नोंथां। अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ
औ खोनाबायना नोंथाङा?
नोंथाङा औ मानो फल खालामदोंमोनबा नोंथां?
औ आं आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ बर हारिमुनि बागै सुंदयै सावरायनो होननासो हरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्लाथ' जोंना ब'रनि हारिमु होनोब्ला बर'नि हारिमुवा सासे सुबुंनि आमाय थुकुल बायदि साङा लाजायो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला औ मानो होननानै बुङो ब्ला जोंना ओ मोनसे हारियाव ओ हारिमु गैयाब्ला जोंना ओ हारिखौ सिनायथि होनो हानाय नङा जेरै सासे मानसिया ओ आमाय थुखुल गैयाबा बेनि मानसिया बेनि ओ जिउआबो गैया बेदि होननाय बायदि औ थांना थानो हाया होननाय बायदि बे बिदिनो जोंना मोनसे हा रिया ओ हारिमु गैयाबा गावखौ सिनायथि होनो हानाय नङा एबा ओ गावनि राव एबा गावनि जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना मो ओ बिदि मोन थानाय नङा।
नोंगौ नोंथां।
ओ जोंना जेनेबा बर' हारिया हारिमु दं नालाय जोंना राव दङ। राव दङ रायलायनाय खोथा खोथा बाथ्रा राव लिरनाय। सोलों थाइ बायदिसिना गास औ। गासैबो दं मोसानाय बिदिनो बेनि बागै नोंथाङा सुंद यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंनि ओ बर रनि हारिमु होननानै बुङोब्ला नोंथां गिबियावनो आ बर हारिया‌
औ नोंथां।
मोनसे माने बर ओरैबायदि जाय माने गावनि बर आ गावनि राव दं गाननाय जोमनाय दं
औ नंगौ नोंथां। औ।
जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय। मोनफ्रोमबो बि थिङावनो बरनि हारिमुवा साखाफारा। जोङो बरनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जाय हारिया गावनि हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय
औ।
गुबुननियाव सोलाव लानो गोनां ज्लाया गोनां जाया गावनिनो माखासे गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो थोंगोर। बेखौ जोङो जोंनि बर हारिनि हारिमु होननानै बुंजायो नोंथां। मोनसे हारिया हारिमु गैयाब्ला सिनस्रि गैयै बायदि जानानै थायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गावनि देहायाव सिनस्रि गैयाबा थोंगोर गसंनानै थानो हाया बेबायदिनो मोनसे हारिया हारिमु गैयाब्ला सिनस्रि गैयै सुबुं बायदि जायो नोंथां। ओंखायनो जोंनि बरनि हारिमुखौ लाखिनांगौब्ला जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैसा फोराबो जोंनि थांखांनाय माखासे गेदेर गोलाव जोहोलाव जोहोलावजो फोरनि गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नेम खान्थि आसार खान्थि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिंङावनो बाहागो लानांगोन नोंथां। अब्लासो जोंनि हारिनि हारिमुवा अराय सम थांनानै थाबाय थागोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला जों जोंनि बर' हारिमुनि
औ
माखासे मा मा दामग्रा देग्राफोरा जोंनि बर'नि गुबै दामग्रा देग्रा बेफोर मोननैसोनि मुंफोरखौ नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि बर'हारिनि दामग्रा देग्राफोराथ गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बेनिखायनो जोंङो बे फोरखौ नुबोदों औ बेफोरनि मुंफोरानो जाहैदों ओ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना आरो थरखा बेफोरखौ दामनानैनो जोंङो ओ बर' हारिखौ ओ मोनसे गेरेम सा हारि होननानै जोंङो सिनायथि होनो हायो। दामनानै देना मोसानानै ओ जोंना बैसागोफोराव बेजोंनो दामना देना मोसानानै जोंना गोबबां ओ बिदिनो जोंनिखौ दा बिदि दामना मोसानायखौ ओ जोंनि सरकाराबो जोंखो गनायथि होबाय दामजु जोंनि बर' हारिनि दामजु होननानै औ बेफोरबायदियैनो औ बेफोर बायदियै नो ओ दामग्रा देग्रानि अनगायैबो जोंना ओ मोसानाय मुसुरनाय जे-जेरै दाखालि बावैसो जाना थांनाय जोंना बागुरुम्बा दोहौ मो खा नायावबो बियो ओ बुहुम नांङैनो ओ गासैबो मिथिसार जानो हाबाय। बे औ बिदिनो जोंना ओ गुबुन गुबुन ओ रायजोफोराव गुबुन गुबुन हादोरावबो ओ जोंखौ मोनसे भारत हादरनि सिंङाव थानाय आसाम हादोराव मोनसे ब गेरेम सा बर' रायजो दं होननानै गोबां हादोरावनो मिथिनो मोनबायदा बेजों लोगोसे औ बेजों लोगोसे जोंना उम दामनाय देनायनि अनगायैबो ओ जानाय लोंनाय बा गोबां जानाय लोंनायावबो गोबां रोखोमनि मुवा दोंङो बेफोर बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरना होलांदो
नोंगौ नोंथां। हागोन जेरै- जानाय लोंनाय होननानै बुंङोब्ला जोंनिया जानाय होननानै बुंङोब्ला जोंनिया मैगं फोरा साम, सबाय अनलाजों औवा मेवाइ
औ
नाफाम
नारजि अ मा
औ
थास बित्रि जानायनि बिथिङाव बेखिनियानो जोंनि बर'नि ओंख्रि ओंख्रि संनायखौ ओंख्रि बुङो आरो माखासे जोंनिया मिथिंगानिफ्रायबो मोननाय दङ। मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुङोब्ला जोङो माने बेखौ जोङो आबादबो मावनाङा बेनि थाखाय जोङो जेबो माने खामानि मावनाङा आरो गावनो गाव माने रज'यो। जेरै खेरादाफिनि दाउफेन्दा अन्थाइ बाजाब, जोगलावरि, बेफोर माखासे मेगंफोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइ मैगं बेफोरो। आरो लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंना जौ गोरान, जाय जोंनि आसाम सरखारजों गनाय जा नाय बे जौ गोरानाबो आरो जोंनि जौ गिसि जायखौ जोङो जोमाय जौ गिसि बिब्दि होननानै बुङो। जौ गोरान जौ गिसि जोङो जौ गिसिखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ बर' सुबुंफोरा बे जौ गिसिखौ माने बांसिन लोंनानै मोजां मोनोमोन आरो माने जौ गिसियासो गिबियाव जोंनि बर'फोरजों बाहायजाग्रोदोंमोन आरो नों थां जोंना बे जौ गिसि या ओ मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया ओ साननै सानथामनि उनाव नो लोंजानाय माने हरखाबै सब्रबनानै लोंनाय आरो मोनसेया फिसिनाय फिसिनाय होननानै बुङोब्ला। बियो ओ दाइन दानबो जानो हानाय से बोसोरबो जानो हानाय नै बोसोरबो जानो हानाय बे आरो बेयो फिसिनाय फिसिनाय होननानै जोङो बुङो आरो जोंना ओ संब्रबनाय जोमाय गिसिनि दामा जोंना बेसेना एसे खम आरो जाय जियायनाय जियायनाय माइब्रा बिदै बिनि जोंनि बेसेना गोबांसिन आरो
नंगौ।
बेखौ जोंना गोदो माने बथलाव सोनानै फाननाय जायामोन बेखौ जोंना न'खरफोराव माने बां। सिनानो फिथाइ संनानै दोनोमोन जौ फिथाइ हानि दोआव बेखौ जोंना मोनफा मोनफा फिथाइसो। बायोमोन आरो बायनानै जोंनि न'खरनि गासैबो बाय बाहागि ज सिथ्लायाव ज जानानै जोंना बे जौ फिथाइखौ सेरनानै बयबो एफा एफा लोङोमोन आरो बेनि थाखायनो जानो हागौ गोदोनि सुबुंफोरनि माने देहाया लोरबां नङामोन आरो गोख्रों।
नोंथां हेलौ।
दा जोंना।
औ।
औ नोंथां।
औ जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला। दिनै रायजलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां।
औ गोजोनथों औ गोजोनथों।